औ खोना खोनादोना नोंथां?
अ खोनादो खोनादो ओं।
रायलायजागोन ने?
अ रायलायजागोन दे।
हम दे बिदिब्ला जों आब नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा? दे
आङो आबादार आबादाथ' गोबां रोखोमनि दङो जेरै माइ दङो इदिनो गाथा दङो सबाइ दङो लाफा दङो जायखि जाया माइनि सोमोन्दै रायलायनोसै आरोना एसे
उम
हेल' खोनादोना नोंथां
खोनादों
अ माइनि सोमोन्दै एसे रायज्लायग्रोनोसै माइखो जोङो गायनो थाखाय फार्स्टआवनो जोङो ओ माइ माइलि बाग्रो नांगौ आ ना माइ माइलि माइ माइलि उम बायखांनानै एसे खनासे दब्लायसे हालौवग्रोनानै जोङो बेयाय बे माइ माइलि बायना लाबोनायखौ जोङो बेयाय फो फोनांगौ आरो ना फोनानै जिथिया माइ माइलिया रज'गोन एसे खोथिया होनो आरोना इखो खोथियाया एसे रज'बाय जेब्लाना एसे गायजानाय जाबाय गोजौ गोजौ जाबाय अब्ला निया बै जेनेबा माइ गायनो गोनां माइ गायनो गोनां हाखो एसे फोमोनना लानानै जेनेबा इखो माबा नांगोन आरोना
औ
माबा फुना खोथियाखौ फुनानै जोङो बै माइ फो माबाखो जों माइ गायनो थाखाय जों हाफोमोन्दोंमोन ना
औ औ औ
बेयाय जोङो गाययैनांगोन आरोना
औ
ओ इनिफ्राय माइखो गायखांनायनि उनाव बिदिनो हासार माबा माबि होनानै जोङो आरो हाग्रा हाग्रा जायोना माइ गाय खांनायनि उनाव बे हाग्रा हो फुनांगौ आरोना मानसियानो फुनांगौ बेनि उनाव माइ आइस से एम्फौ जायो आरो। नाय एम्फौ एम्फौखौ खारनो थाखाय सेब मुलिबो बाहायो खाय से बाहाया खायसे बाहायो आरोना । उम एनिफ्राय माइआ जिथिया मोन मोननाय टाइम जायो अब्ला जोंङो माइखो हानानै न'आव लाबोयो आरोना न'आव लाबोनानै मारा मारा होनानै जोंङो माइ दिहुननो आरोना माइखो दिहुननायनि उनाव जोंङो ओंखाम गोरलै जायो आरोना माइखो माइ फास मोनजेननायखौ जोंङो ओंखाम गोरलै जायो ।
औ
एनिफ्राय जोंङो माइखो जो माइखो जोंङो । फास्टआवनो मा खालामनांगोन जेनेबा जोंङो फोराननांगोन आरोना फोरानना मोजां फोरानना लानानै मिलाव मिलाव लांनानै जोंङो माबानांसिगोन जोंङो सौनां माइखौ जोंङो सौनानै जोंङो माइरं दिहोन आरोना । बै माइरंनि फायनो जोंङो मा खालायनो गोसो सोब खालायजाजोबो आरोना ‌। खामबो जाजागोन । अनबो ओंख्रि जाजागोन इदिनो हाबि हाबि जाजागोन आरोना दिनो जेबो जेबो जाजा बानायना जाजागोन जेरै कलासा फ्रिबो होनो कला साफ्रिखौबो गुन्दै खालायनानै जाजागोन एवनानै
औ
दिनो ओरोनो आरो माइनि थांबाय ब्लारो उम माइखौ एबार खाबानि गाथानि गाथाखौबो जोङो फार्स्टावनो माइलि बायना लायनांगौ आरो ना बाजाराव माइलि बायना लायनानै ओ ओमफायो दि सानसे उनाव जोङो गाथाखो लांनानै फोथाराव लानानै फोहैबाय आरोना गारना होबा गाथाखो हालौनानै जेनेबा गारना होबा जायो आरो ना गाथाया ओरै गारस्रावना होबानो रज'यो
औ
बि दिनि बिगायाबो एम्फो एम्फौ एनला जायो आरोना बे फौ एम्फौ एनलाखौ खारोनो थाखाय बेयोबो एसे मुलि बाहायनाय जायो खायसे बाहायो खायसे बाहाया आरो ना
औ
ओम हाय गाथाखोबो लाबोबाय न'आव दो-देरनानै जेनेबा देरनानै नालाय फिथाइ थायनानै माबायो नालाय जनेबा जिं बे गाथाखो न'आव हानानै लाबोबाय हाना लाबोनानै बेखौ सानदुंआव मोजां फ फोरानबाय मोजां स्रें स्रें स्रें फोरानानै ओमफ्राय बि बेखौ जोङो टेक्टरजों मारा नायायो आरोना बांसिनानो दानिया टेक्टरदो नाग्रा जाबाय माखो ट्रेक्टरजों नायो मारा खो ओमफाय बेनिफाय जोङो बे बेगर खोनो जोङो माबा जायो आरोना फिथा जायो जोङो फिथा फिथा ओरै फिथा लावदुम फिथा लावदुमाव जोङो गा
औ
बेखोनो होयो आरोना बे गाथाखो एखोनो होयो।
औ। औ नोंथां बुंनाया गासिबो सैथो आरो नों नोंथारगौ। औ। ओ नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो आरो नों थारगौ मानो होनोब्ला जों दैज्लां होनोबाथ' मोनथिखायो जों माइ गायनो होनोब्ला सि-सिगाङावनो मोसौ हालसे नांग्रोगौ आरो नां गोल दानि जुगाव गोदोनि जुगाव थ' जों मोसौजों हालेवोमोन आरो मानसि गिदिं नों गायोमोन दानि
उम उम उम।
नुनो मोनो मोसौजों हालेनायखौबो गोबाङानो खमसै गोबां जावनो हालेवला दानिया इन्जिन बुस्थु बाहायनाय जायोसै दा जोङो माइ होनो बुङोब्ला जागायजेन्नायनिफ्राय जोङो बेखौ माइज्लि बानायनिफ्राय जों न'सिम लाबोनायसिम गोबांथार खामानि मावनो गोनां जायो बेखौ मोननो थाखाय
उम।
जेरै जेरै जोङो गायदो बेखौ गाय नायनि उनाव जोङो दावाइ दाफोन होदो दावाइ दाफोन होनायनि उनाव जोङो फिथाइ फिथाइ जेब्ला रागोन अब्ला जों मोनगोन अब्ला जों हादो हानानै आरो बेखौ जों नायो नानायनि उनाव आरो जों न'आव बुथुमनानै लाबोनो गोनां जायो आरो बेखौ बुथुमनायनि लाबोखांनायनि उनाव जोङो मा खामनो खामोब्ला जोङो बस्थायाव सोयो एबा सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन फ्रा दुलियाव सोयो सोरबा बा बाख्रियाव सोयो। बिनि उनाव बेखौ जोंङो आदा र बानायनो थाखायबा मा खालामगौ जायो बेखौ लामफिननो गोनां जायो लामनायनि उनाव जोंङो मिलाव लांनो लांनांगौ जायो मिलाव लांखांनायनि उनाव महिलाफ्रा मा खालामो बेखौ माइरंबा मावनानै देर गोरलै माइरंखौ सायख'नानै दोननाय जायो। यो आरोनि जायबा साबा बिगुद बेबो जोंनि थाखाय मुलाम्फा बेबो मोनसे आदार होननानै बानायनाय जा जोंङो दैज्लांव गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर मावो सोरबा माइ खेथि मावो सोरबा मैगं थाइगं फानलु भिन्दि बिदिनो पानिलाव बायदि बायदि रोखोमनि जों खेथि खामनाय जायो।
अम अम
दैलांनि-दैलांनि आबादा गुबुन दस्रा जायो आरो मेसेंनि आबादा जोंहा दस्रा जायो मेसेङाव मोननाय आबादखौ दैजलाङाव मोननो हाया गोबांखोनो गोबांखो मोनो गोबां खो मोना दानि जुग जुगाव जों नाय गोरांथियाव फानलुखौ गोबांसिन गोनांथि जायो बेखौ जों गासै ओंख्रियावबो होनाय जायो बिनि बिलाइआ फिसा फिसा जायो आरो फिथाइा लाव जें फिसा गुबुन गुबुन नामनि एबा मुंनि नाम दोननाय जायो। नोंथाङाबो आरो गुसुं बुंबावनो हागोन नामा सुंद'
हागोन दे एसे ओ मेसें नंगौ नंनायालाय थारानो मेसेंङाव मोननाय मैगं थाइगंखौ जोंङो आबादखौ जोंङो दैलाङाव मोना दैलाङाव मोननायखौ मेसेङाव मोना खाय सेखौ मोनो खाासेखौ मोना नोंगौ नोंनायालाय जेरै में सेंङाव मोननाया लाफा जाहैबाय लाफाखौ जोंङो दैज्लाङाव मोना।
औ
अम जेरै ओमफाय आरो लाय लायखौबो जोंङो मेसेङाव मोनो। दैलाङाव मोना ओमफ्राय लाव बे जोंङो दैजलांव मोनो मेसेंङाव मोना। नोंगौ थारानो अम जेरै ओमफ्राय लाफा लाफाखो जोंङो ओंख्रि गोबाब जायो जानो जोबोद मोजां मोनो आरोना बर'
औ
अम बेखौ जोंङो ओं ख्रि गोबाब जानो थाखाय फैयो मैद्रु जानो था खाय जों फोयो गोथावथार जायो जानो आ रो लाइफोरखौबो जोंङो मै द्रु जायो। आरो जोङो नंगौ नंनाया आलौखो गोबां ओंख्रियावनो नांगौ जायो आलौ नङाबानो जाया आलुआनो जाबाय मेन ओंख्रियाव जायो आरो मेन आबादखो दा आलौखौ नांथारगौ आरो दा जोंनो ना ओंख्रियाव।
नों थांदो रायलायनो।
फ्राय थुदिनि दिनैनि टपिकखौ जों इसेयावनो दोनथांनोसै नोंथां गोजोन्थों।
अ दे जागोन दे-दे साबायखर।